मिथियां
नोंथाङा मोजाङै खोनाहैदों ना
औ खोनादों मोजाङैनो आंनियाव जेबो उसुबिदा जायाखै
जागोन जागोन
गोबां सोलोंथाइनि बागै सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथाङा हागोन हागोन सावरायजागोन
जोंहा गिबियावनो सोलोंथाइ होनोब्लाथ'
औ
सासे गथ'नि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय
नंगौ
गियान आखल आ खु बेजों लोगोसे आथिखालनि आबहावाजों गोरोबनानै थांनानै थानो थाखाय गोनां जानाय माखासे सोलोंथाइ बेफोरखौनो होनो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नंगौ
अब्ला जों
जागोन
जिनै ओ जिनैथ' नङा थाखो जि जायखौ बुङो जों मेट्रिक आनजाद जोबखांनानै मा मा आयदा लायोब्ला आरो बबे लामाथिं थाङोब्ला जोंहा मा मा जाहैनो हायो बेनि सायावनो सावरायनोसै नामा
जागोन नोंथां जागोन जागोन
औ नोंथाङानो एसे फोरमायदो ना माहोनो
जागोन नोंथां जागोन जों ओ सोलोंथाइ एबा ओ इडुकेसन होननानै बुङोब्ला आथिखाल बिथिङावथ' माने सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइ जायनाव सोलों थाइ गैया बेनावहाय मा होनो ओ मेगन नुनानै नैबो मेगन नुयै बायदि होननानै बुंब्लाबो जों ओ बुंजागोन आरो ना नोंथां
नंगौ
औ जायनि गेजेरजों ओ आजिखालि जों बुंनो हायो माने गासैबो बि थिङावनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मा जालांजोबनो हमखो डिजिटेल ना
जायखौ ग्लबेलाायजेसन होननानै बुङो। ग्लबेलाइजेसनजों लोगोसे आरो आथिखालाव मा फैबावखो एडभान्स टेक्न'ल'जि आरो बेजों लोगोसे मा फैबावखो जायखौ जोङो आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स जायखौ बुङो ए आइ ना माने मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो माने ए आइ जोंनो खालामजोबनो हासै होननाय बायदि बिबो मोनसे ओ दानि जुगाव जों बुंनो हासै आरो नोंथां ना
नोंगौ
बेफोरखौ बुङोब्ला माने जोंनि जिउआव थांनानै थानो थाखाय मा नांगोन सोलोंथाइया जोबोद इम्परटेन्सै होननानै जों साननानै लानांगोन आरो नोंथां ना औ
नंगौ
आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय नोंथाङा फोरमायनाय एबा बुंथिनाय बायदि जोङो नंगौ जों मेट्रिक जायखौ जोङो जि थाखोनिफ्रायसो ओ गभमेन्टनि नोजोराव सासे बिजाथि जायो नालाय नोंथां
नंगौ
बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि मेट्रिक पास जानायजों एबा मेट्रिक आनजाद होनायनि गेजेरजों होखांनायनि उनाव जों गोबां रोखोमनि ओ लाइनफोर फरायनो हायो सोरबाया बिनि गेजेरजोंनो सोरबाया आर्टसआव फरायो सोरबाया साइन्सआव फरायो सोरबाया कमार्स फरायो सोरबाया बि बिए लाइनाव थाङो आरो बिनिफ्रायनो सोरबा सोरबा माने फिजिकेल इडुकेसनखौबो सालायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ
सोलोंनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला ओ जों बेबायदिनो ओ साइन्स साइन्स फरायनायनि गेजेरजों जोंनो गोबां रोखोमनि सोरबा डक्टर इन्जिनियार नै बेफोरबायदि लाइनावहाय जोङो गोबां थांनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
आरो आरो जोङो ओरै आर्ट्स होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि माखासे ओ पलिटिसियानफोरबो जानो हायो जोङो गोबां माखासे इन्डास्ट्रि फोर सालायग्रा जेरै ओ बै रेस्टुरेन्टफोराव गोबां मेनेजमेन्टफोर जों हटेल मेनेजमेन्टफोरबो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो सोलोंथाइखौ गुबुन गुबुन रोखोम नो लानो हायो आरो नोंथां
नंगौ
आरो बेजों लोगोसे औ नोंथां बुंलाय नोंथां
जोंहा मेट्रिकआनो बैफोरबायदि जोंनि लाइन लानाय मा जिउआवहाय मा मावो जानो गोसो जादों
नोंगौ
आ थिरांथा लानाया बेनो जोंनि मोन से दरखं होननानै जों दानि मुगायाव बुंनांगोन मानो होनबा जोंहा थिग आनजाद होखांनायनि उनावसो जोङो गाव जिउआव मा जानो सानदों बेखौहाय जोङो हाबफैनायनि लामाखौ मोनो जाय गथ'आ जेनेबा डक्टर इन्जिनियार बेफोरबो जानो गोसो जानाय बैफोर गथ'आ जोंहा मेट्रिक आनजादनि उनावहाय साइन्स एबा बिगियान बिगान आयदानि सायावहाय जोङो फरायनांगोन अब्लासो बियो डक्टर इन्जिनियार जाहैनो हागोन आरो जायफोर फरायसाफोरा जोंहा फालांगि खालामनो बा
नगौ
बिजनेस खालामनो गोसो बैफोरो जोङो कमार्स फरायोब्ला
नंगौ
फालांगि आयदा फरायोब्लासो बियो मोजां रोखोमै जों फालांगिखौ खालामनो हागोन गोजौ गोजौ थाखोनि फालांगिखौ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे दङ आर्टस आर्ट्स माने जोंहा बर' रावआव समाजारि होनो नामा नोंथां
समाजारियानो जाहैयो नोंथां
औ बै औ बे बे आयदानि सायाव फरायनांगोन जायफोरा माने जोंहा इउ पि एस सि बा ए पि एस सि बा गुबुन साख्रि आर्मि पुलिस
नंगौ
बैफोरबायदि माखासे गोबां दङ आरो बैफोर आर्ट्स फरायनानैबो जोङो गोबां आलादा आलादा आयदा लानानै गोबां
औ
आलादा आलादा खामानि मावनो हायो आर्टसनि सिङाव जोंहा रांखान्थि इकनमिक्स आरो पलिटिकेल साइन्स पलिटिकेल साइन्सआ जाबाय जोंहा राजखान्थि बैफोर जायफोर फरायसाया राजखानथि खालामनो गोसो बैफोरो बैफोरबायदि आयदाखौ लानानै फरायोब्लासो जोङो बियो माने गावनि गुबै थांखिखौ खौ सिदा लामाजों सहैगोन होननानै आं सानो आरो जायफोर गथ'फ्रा गावनि बै गाहाय थांखिया मा बेखौ मिथिया बैफोर गथ'फ्रा जानला मानला आयदा लानानै गाव जानो लुगैदों फरायदों मोन बेफोरबायदि जायोब्ला बे गथ'आ आनदाय हैयो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
जायफोर गथ'आ साइन्स लानानै बिगियान आयदा लानानै निट एगजाम होगोन बैफोरो फरायसा फ्रा निट एक्जामखौ पास जायोब्ला उथ्रिसार जायोब्ला सरखारनिफ्राय होनाय सोलों थाइखौ जोङो रां होआलासिनो सासे डक्टर जानो हागोन आरो जायफोर फरायसाया जि जे डाबल इ आनजादखौ होनानै पास खालामगोन बैफोर फरायसाफोरा सरखारारनि सोलोंथाइखौ लानानै सासे जाफुंसार इन्जिनियार बैफोरबायदि खौ जाहैनो हागोन आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेनिखायनो मेट्रिक आनजाद जोबखांनायनि उनावनो सासे गथ'आ गाव मा जानो लुबैदों बेखौहाय गोसोआव थि लानांगौ आरो बेजों लोगोसे न'खरनि सुबुंजों सावरायनानै गाव माखौ हागोन बाय दि बेखौहाय
नोंगौ नोंगौ नोंगौ आजिखालि जों गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां माने ओ बिमा बिफाया सानो गुबुन मोनसे खालामनो नाथाय गथ'नि हास्थायनाया ओ गुबुन फारसे लामाजों नै बेबायदि मिसआन्डारस्टेन्दिं जानायावबो जोङो माखासे फरायनायाफोराव माने आनकमप्लिट एबा आनसाकसेस जाहैनायखौबो जों नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां
नंगौ
औ आरो बिनि अनगायैबो जोङो बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां माखासेफोर एबा माखासे बिथिङावबो जों सोलोंथाइ लानो हायो जायखौ जोङो फिजिकेल इडुकेसन होननानै बुङोना नोंथां नै बेनि थ्रुयैबो जोङो गोबां माखासे गेलेनाय आयदायावबो आजिखालि गोबां मोजां मोजां मानसि एबा गोबां गोबां गेलेगिरिफोरखौ जोङो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै गेलेनायजोंबो आजिखालि एबा आथिखाल बिथिङाव गोबां माखासे रां आरजिनो हानायखौबो एबा हानाय एबा हाबोगासिनो दङ नै बेखौबो जों मोनसे ओ सोलोंथाइखौनो बुंनांगोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां माने दानि मुगायाव गान खननाय मोसानाय खेला दुला गासिबो मोनसे गाव गावबागाव मोनसे मोनसे आयदा महरै जोंहा सोलोंथाइ मोननोसै सोलोंथाइ मोननानै जों जाफुंसार जायोब्ला जों बिनिफ्रायबो गावनि जिउखौ दानानै लानानै जिउ खुंनो हायो आरो
नोंगौ नोंगौ
बेफोरखौनो जों सावरायनो हायो माने आथिखाल बिथिङाव माने सोलोंथाइनि बिथिङा जोबोद इम्परटेन्सै होननानै जों बुंनो हागोन आरोना नोंथां
नंगौ
औ अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जानानै फैबाय जोंहा
नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां खोथाबो मिथिनो मोनबाय आरो गोबां गोजोननायबो मोनदों जों गाव गावनि रोंगौथिखौ खोन्थालायनानै नोंबो आंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आंबो नोंनिफ्राय गोबां बांसिनै मिथिनो मोन बाय आं बिनि थाखाय गोबां गोजोनबाय आरो
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां
दे बिदिब्ला
जागोन दे नोंथां जागोन